हेल'
हेलौ
खोनादोंना नोंथां
हेल'
हेलौ
हेल' खोनादोंना
खोनादोंना नोंथां।
हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेल' खोनादोंना नोंथां।
हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां खोनादों ना खोनायाखै खोनादोंना खोनायाखै?
हेल
हेलौ
खोनादों ना नोंथां
औ-औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
हेल'
खोनादों नोंथां खोनादों।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
हेल'
खोनादों नोंथां खोनायाखै नोंथाङा? हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों खोनादों खोनादों।
हेल'
हेलौ
हेल' नोंथां हेल'
खोनादों ना नोंथाङा खोनादों?
हेल'
हेलौ
हेल'
खोनायाखै नोंथाङा? हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनायाखै नोंथां? हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनायाखै नोंथां? खोनायाखै हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
हेल'
खोनादों